फरायनाय
औ खोनादों
ए आंलाय खोनायाखै खोमा सानदो।
खोनाबाय दासो खोनादों। ओरैनो दङ।
थावारा थावारा एसे आं उन्दुनानै दं। आं मावग्रा जायगायाव।
खामानि गैया खामानि गैया?
निया दाहायसो जागोन नै रिंगानिमोन नै रिंगानियाव एसे सिगां हाबनानै से रिंगायाव हाबनोसै।
ए।
ओमफ्राय मा होनोमलाय लोगोफोरजोंहाय
औ।
रायलाय हराखै?
गैया रायलाय थ'आखै।
सोर सोरजों राय्लायखो नों सिगांनिफ्राय
रावजोंबो रायज्लायाखै दिनैसो
जारलालै रायज्लायनांगौब्रा गोसोथोनाय हा?
आदा साबस मोन आदा जुगाबो हरनो नागिरदोंमोन गैया
हरनाय जायाखै नामा?
ओहो। ज ब रायला दों दाख एखनो मेथाइाजंबो।
नै ए नै दासेो माबादोंमोन आं। मा मोन मोनलाय? सोंहरदोंमोन आङो। ओफ्रायाय दसे उावोंजों रायलाय ग्रनोसै नोंजों रायलायखांनायनि उनाव हरनोसै बेनाव
जोंनाव सोनाम सानाव-
नङा बे सासेनाव।
औ बेनाव।
मुं बुंनो मोना होननाया बुं बाय
मा बेखौथ' आ होनाखैब्रा जेबो नङाब्रा। जायो बेफोरलाय बेसोरलाय मुंसो दा।
मफ्रायाय बायना आङो
जेबो नङा जेबो नङा रावखौबोथ' हमनो हायाना बिबा बिसोरनि मुं सासेनि मुं रावबो।
थेवबाबो
जायो मख'जायो।
माला जाल मैबाथ मै ज जादों।
मारै।
दासो आं जादोंबा होमबालाय साब्रैल'सो नांसिगौ नोंनो।
औ आंजों आंजोंहाय साबा जाखाबाय नालाय आंजोंबा। साबब्रा दा आंजों रायज्लायबाय नोंलाय आंजों। औ दासो आजों रायलायदों दा नों।
औ।
दा आं रायलायनायानो ने नोंङो रायलायनाया। आमफ्राय बेनि उनावहाय नोङो दा आंजों रायजलायबाय नालाय दा साब्रैल' नांसिगौब्रा रायलायनो साब्रैजों रायलायबानो जासिगोन थामजि मिनिटआ। दालाय सासेयावहाय। औ। थामजि मिनिटल'सो रायलायनांगौमोन दा। औ थामजि मिनिट। ज' रायलायनांगौबा र'। थामजि नङा हबा थामजि मिनिट नङा होमबा।
नङामोन सेजौ दाइनज। जि।
हा सेजौ दायनजि।
सेजौ दायनजिसो रायज्लाय नांगौ। दा।
सासेयाव।
औ सासे ओ थामजि मानसिफोर। जों रायजलायनांगौब्रा।
थामजि मानसिफोरजों रायलायनांगौ सेजौ दाइनजि मिनिट सानसेयाव।
सानसेयाव नङादां।
गासैसोब्रा। अ बेखायथ' आं नोंनो माबा हरदों मा होनोमोनलाय खिथाहरदों आइदिया हरदों आं नोंनो।
नंंगौमोन सेजौ दाइनजिसो।
औ अब्ला साननानै लादोब्रा नोङो नों थामजि जन मानसिजोंहाय नोङो सासेयावहाय जि मिनिट जि मिनिट रायलायोबा नोङो बेसे गोबाव जाहैयो बेसे बुरजा जाहैयो।
ए बिदियानो जायो आरो सा साबाजों जायो
अब्ला नों नङाब्रा आङो सानसेयावसो रायजलायनो थिनदों नों साबा रायजलायबानो नों नि थाखाय मोजां जथेस्थ' बेनो सानसेयावहाय साननानै लादो नों खोनायासै
दासो खोनाबाय
जाबो खोनायाखै औ नोंनानो टावराहाय थांलाय फैलाय थाब थाब सोदो
दाथ बा जासिगोन
ओं नोङो सानसेयावह नोङो साबा साबा मानसिफोरजों रायलायोब्लाबो नोङो गैयाब्लाबो पास मिनिट
थाबथाला जोबबाय
जायालै बे
थाला जोबबाय गैला
दा खोनायाखै रायलायाखै रायलायनायखौ
ए दासो जादों दासो
औ बै नोंथ' माबासो लादों दा दस्रानिफ्रायसो लादों दा नोङो
खोनायाखै
टावारखौहाय दस्रानिफ्रायसो लादोंदा नोङो?
औ
होमबालाय माथो बै जायनिफ्राय लादों नोङो बे मबाइलखौहाय नोङो टावार नांनाय जायगायावल' दोनहैलाय मोजांनो होमबानो खोनागोन नोङो
दासो खोनादों
ओम थारमाने थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय नाहां नाङाहां नांहां नांआहां,, जायो नालाय थावारा ओम बेखायनो ओमफ्राय मा मा ओंख्रि संखो?
मा मा ओंख्रि संखो?
जिं आलुसो आलुजों जोग था फिथाइ
आमफ्राय
गैला बिनि फ्राय
खबरफ्रा मोजांखादा?
मोजां
ओम जेरावबो थांथाराखै?
थाङाखै न'आवनो दङ
ओ बेरायहैला बायनांगौब्रा आदामोनजों
अबाव बेरायहैला बायनांगौ
गरम दिन
सान्दुं गोसायाव
ओइ देख' आं बेखौनो बुंगोन सानखाथारदों ओम आं बेखौनो बुंगोन सानखाथारदों नोंखौ बुंहरमारबायसो
खोनाया
माइआ आं बेखौनो बुंगोन सानखाथारदों नोंखौहाय बे गरम दिनखौनो बुंगोन सानखाथारदोंमोन ओमफ्राय नै बुंमारबायबो
गर'माव बेराय जायो
ओम माइ गायनाय दिनफ्रावलाय माइ आरि गायनायफ्रावबो हायोलै नोङो गरमफोरखौहाय सैज' खालामनो
गैला
बेरायनायावहाय ओमफ्राय हाया खोनाला
मा होनदों
बोरै बिदि जानांगौ ए माइफोर गायनाय समावहायबा नोङो गरमखौहाय सैज' खालामनो हायो नामा होनदां
बे मोनोलालाय रां मोनो नालाय एसे
ओइ देखौ रांनिसो रांनि थाखायसो सैज्य' खालामो आरो
औ औ रां मोननायखाय हायोब्रा गरमबाबो बेयाव
बिराद सालु नोङो मानसिया
दाथ' माबाथार सान्दुं गोसाथार
बेरायनायावहाय राङा थाङो नालाय ओंखायनो ने जारलालै नोंजों
नों बेराया
आंहा बिदिखौ आंहा बिदिखौ मिथि थारालायब्रा आंहा बेरायनांगौ बेरायनांगौ
नोंसिना रां दंखायो? नालाय
ओ मोजां खोनादों। नोंसो खामायखुमायो सिं सिंनो
गैयानो जानोनो थोआ आंना
उम
मोनबाय जोबबाय मोनबायबो जोब्बायबो आंना
उम जमायग्राया दन्जारथार नोङो बिब्दियावहाय। फुसखाफोरखौ बि फुसखाफोर बिस थाखानि जाहैनो माब्लाबा बिमानाव बियोब्ला दस थाखा थाइबाल' बाहायो नोङो
जायान आङो बिदिखौ दाना।
अबसो जाखायाबो जानायालाय बिराद सेेब खालामो नानोङो?
जायाना। राङानो गैया जाबाथाय थांजोबगोन।
उम। आदाफोरनावबो बिहर नांगौ। आदामोनाव बो बिहर नांगौ।
सोरनाव बिहार नांगौसै?
बिहराखै आ दानाव? होम।
खोनाया।
आदानाव बिहराखै नामा होनदों आं? आदा मोनाव बिहराखै नामा होन होनदोंलांलां आदा मोनाव आदा मोनाव।
बिहराखै।
मानोसै गैला बिदि टावर नाङियाव थानानै रायजलायनांगौबा जानायानो नङालै माथो
मोननायानो नंङा रांखौनोव
औ।
होनफ्रांबावबायसो आंङो।
जायालै इयो। देलै बुंजायो बुंनांगौ। आरो नामफोर बुङाबाबो मिथियाना नै आंनाबो बोरैबासो थांलाय लांबाय। जायो। सिगां रायज्लायनायावलाय बिदि मोन लाय मोनोब्रा। जि जि रावा बेरखांदों बेयोहाय हाबगोन। फ्राय बबेबा बबेबा खनले खनले जाबायना जोंना रायज्लायनाया।
बेखौ रायखांनायनि रायजजासिगोन जोङो।
मोनसे राव रायलायनायाहाय मोनसे रावखौनो खनले खनले रायलायनाङा बेवहाय आरो नों दानजाबावगोन मागोन जोंना खनले खनले जागासिनो। मोनसे टावर नाङि जायगायावहाय नोङो जेन ओ टावार नाङि जायगायावहाय जेनेबा नोङो खोनायासै मायासै बिदिनो ओइ ओइ गाब्रोबबाय थायोबा नाय नोङो मोनबेसे राव जाहैयो।
उम जिनैबाथाय दानबाय आं मिथिबाय जिनैसिमल रायजलायगोन आं।
बे रायलायनायखौ दान।
आं होनखायासै दालाय ला हरा होननानै आंहा लाब्राहोनाखै दालाय
मोनथिलाय लाङा किया हे
जेनि बो बाजेथ रायलाया लाब्रायैसो दसेनो मोजां मोनलायनायनिबो जानो हागौ दसेनो बेरायनायनिबो जानो हागौ। मिनथिबाय हराखै नोंनो हरखांनानै माबानो हरनोसै आं बेनो ओहो जायाखैनो हरलायलायानो जाय रायलायलायग्राया रायलायलायग्रा मालाय रायलायलायगासिनो दां आंहासो गैया। आमफ्राय मा होनोमोनलाय
हुम बिसोर
खोनाया
बिसोरो मोनगोस्रिगोन
मोनद्रोसिगोनदांथ आरो जोंहा जेबो मिन्थिया ना उम नोङो उनाव रायलायदों होननानै माबा नाङाब्रा साननानै लानो नाङा नोङो नों उनाव राय्लायबा नों बांसिन मानसिजों राय्लायनो सेस्था खालाम नोङो होमबानो नोंहा सिगांग्रो जाहैगोरगोन।
जानोबो हागौ
औ थिखसे लोगोफोरनाव फन खालाम खि फन खालाम
जिनै बारलाय लां बाय
ओ दे दोनथ दो दे जाबाय बिदिनो खिथाहर